औ नोंथां खोनादों टावरा एसे प्रब्लम जादों। नोंना।
नोंथांनि आवाजखौ खोनानो मोनै। औ-औ। खालामगासिनो नोंथाङालाय?
औ नोंथां नै आं जिरायगासिनो दङ ओरैनो।
अ बिजिथ नङ दा नोंथाङा?
औ हो बिजि नंथ'वा नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांआ ओरै दंब्ला मोननैसो खोथा सावरायलायदो नामा सानैजों
अ सावरायजायो नोंथां।
औ ओ नोंथां जोङोथ' जोंनि हारिनि मोनसे ओ फोरबोआ जाहैबाय बैसागु नङा होमबा? दा बे बैसागुफोरखौथ' जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आलादा आलादा खुंनाय जायो नङा होमबा? ओ जोंनि ओनसोलाव बेलेग नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बेलेग बा गुबुन सासेनि ओनसोलाव बेलेग दा नोंथांनि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोफोरखौ माबायदि खुंनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? बा बैसाग‌ जोंनो माबायदि गोनां थि बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला दे खोन्थालाय नोंथाङा
औ दे जोंहा दा नोंथाङा सोंनाय बायदिनो बैसागु फोरबो जोंनि हारिमु ओ जाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ दा बेखौथ' बुंनो थाङो अब्ला बयबो मिथिखागौ नाथाय ओ जायगा लायै जायगा दा गोदोनिफ्राय माने गोबां आलादा जाबोनो हमबाय आरो सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो स दग आरो
औ औ
दा जोङो ओ बैसागुनि बागै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव जों लेख आखायाव मोनबोनाय बायदिब्ला जोंहा बैसागु बोथोरखौ से दानहालागै बा दानसेहालागै बैसागुखौ फालियोमोन होननायखौ जोङो मोनबोदों
औ नोंथां नंगौ
नाथाय जों दा दानि समाव जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया जोंहा बैसागुखौ ओरैनो स्नि सान फालिनायखौल' जों नुनो मोनसै आरो
औ औ
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा स्नि सानावहाय जोंहा फार्स्टआवनो मोसौनि बैसागुआ फैग्रो आरो नोंथां
औ नोंगौ नों
औ जेब्ला मोसौनि बैसागु जायो जे फार्स्ट फासदिन आरो बैसागुनि होमबा बैसाग मोसौनि बैसागुआ सोलिजेनो आरो जोंहा बे मोसौनि दिन खालि मोासौनो जोंहा माखासे मालाफोर गानहोनाय जायो जाय मालायाव जोंहा फिथाइफोरखौ माला खालामना गानहोयो आरो बै फिथाइफोरनि गेजेर जेराव जोंङो हालदै थायखा फान्थाव ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि फिथाइफोरखौ सिथा सिथा फिसा फिसा हानानै औवा खाथि जिरा खारनानै औवायावहाय थुनाय जायो आरो औवायाव थुनानै बे बे खौ बाला खालामनानै लानाय जायो
औ
औ बिदिनो ओ मोसौखौ मा होनो जों ओ मोखोना बिलाइ रायदों बेबायदि खौ मोसौ गलियाव एथंनानै दोनसिगोन बिदिन खालि ओमफफ्राय जोंहा जोंनि संनानै जाग्रा थौ बा सारायनिफ्राय हांगारखौ हख'नानै लायो जोङो हखना ला थांना बेखौ मोनसे आइजेंआव दोनो दोननानै बेवहाय जोंहा ओ थाव गोथांखौ लुनानै लगायनाय जायो आरो जब्ला लगय नानै जोंहा आंहा एसे लाव लाव जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा थालिर बिफां सनानै लायना फैयो आरो थास थालिर गांखौ हख' हा नानै लानानै जोंहा ओ मोसौनो मा होनो माला सुखानायखौ मोसौनो गानहोसिगोन आम ओमफ्राय मोसौनो गानाहोखांनायनि उनाव जोंहा सारायनिफ्राय हख'नानै मोननाय बै हांगार बेखौहाय मोसौनियाव थुनाय जायो आरो थोननाय जायो आरो मोसौनि मोदोम मोदोम गासैबावबो फोनजोब नाय जायो आरो मोसौनि आसु गुुरियाव जोंङाथाव गोथां लिरनानै होनाय जायो आसुगुर आरो गंङाव आरो
औ नंगौ नंगौ।
ओ मा होनो थुखै बेखौहाय मा होनो आथिङाव थाव गोथां आरो गोदोनाव माला मोदोमाव फोथाफोनखांनायनि उनाव बे दैमा फसेा सांनाय जायो दैमायाव होनानै लांनानै दैमायाव होना लांनानै दैमायाव थुखैहैनाय जायो आरो मोसौखौ ओ मोसौ थुखैखांनानै मोसौ खाखां खाखां एरिखां बै जाय दैमायाव मोसौखौ थुख फैहैदोंमोन बै दैमायाव जोंहा, गय फाथै जरा दुब जरासे ओमफ्राय मोखोना बिलाइ ओमफ्राय बे मालायाव गानहोननाय माखासे फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो थालिर गांखंआव ओ थालिर बिजगावहाय होनानै बे दैयाव समान लानानै फैनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया फुङावहाय जोबनानै थाङो जेब्ला जोबनानै थांखाङो अब्ला जों मा होनो ओ मोनाब्लि मोनाब्लि। जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे गोथां मैगं थाइगं हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जोङो खनसायो। बेवहाय जोङो। एक्स' दसथासो मैगंखौ हाग्रा बिलाइफोरखौ खनसायनानै जोङो लाबोयो न'आवहाय। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा मोनायावहाय दाउ बेदरफोरजों बा गुबुन बेदर जों बेखौ संनानै जानाय जायो आरो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंहा बे मैगं खौ औ औ। दा जोङो बेखौ खोनानो मोनदों जों मा होनो? बोसोराव खनसेल' जानाय लाय जोंहा देहानि माखासे बेमार आजारफोराबो हामो होननानै खोनानो मोनदों आरो। दा बिदिनो जोंहा फार्स्ट दिना थांगो थांखांनायनि उनाव जोंहा अखानायै मानसि बैसागु फैयो जेराव जोंहा गेदेरा उन्दैखौ खुलुमनानै बोर लायो। उन्दैया गि मा होनो। गिदिरा उन्दैनो बोर होयो उन्दैया गिदिरनिफ्राय बोर लायो बेबायदिनो जोंहा मानसि बैसागुखौ जागायजेननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोंहा ओ बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो रंजा बाजायै न'खर न'खर मोसानानै बिदिनो बेदर जुमाय बायदि बायदिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोननिथिंबो ओ बिदिनो बैसागुफोरखौ माबोरै फालियो बा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ फालिनायाव माबायदि फारागथिफोरखौ नुनो मोनखो। बैफोरनि सायाव फंनैसो नोंथाङाबो गुवारै फोरमायनानै होदो।
औ हागोन हागोन नोंथां नोंथां। मानो होनोब्ला दा दानि बैसागुआ गोदोनि बाय गोदोयो सुबुं माहारिनि गोसो आव ओरैबायदि जावरिखांनाय सोमजियोमोन माने। ओ ओरैबायदि रंजानाय फुरथि ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथाय ओ जोबोद रंजानाय बा गोसोआव गोबां फुरथिफोर फैयोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि ओ गोबां रंजानायफ्रा बा गोसोआव रंजानाय फैनायफ्रा खम जाबाय सोरबा बैसागु होनोबब्लाबो गोसोआव नो बा रंजाखांनाय मोना मोना बेबायदि जाबाय आरो दा गोदोनि समाव जों बैसागु होनबा माने ओरै बायदि रंजानायमोनोमोन जे गोसोआव जेबो थाबावनाय गैलिया लुबैनायफ्रा हासथायनायफ्रा से मासहा लागै जों फालिनायखौ नुनो मोनोमोन बा मिथिनो मोनोमोन आरो आथिखालाव थ जोङो स्नि सान बेफोरबायदिल' दिनैनोथ' बैसागु जोङो गिबि ओ बैसाग दाननि गिबि साननिफ्राय सा खुंनाय जायो ओरै बैसागुआ सिथार जायो होनोब्ला बा जागायजेननो होनोब्ला जोङो सैथ्र' दान जोबथा सानखालि मोसौखौ जोङो थुखैयो। नङा होनबा मोसौ थुखैनाय खौ बो होनो मोसौ बे बैसागु होननानै बुङो बै दिखालि जोङो मोसौफोरखौ ओ दैसाफ्राव लागानै थुखैयो आरो बिसोरखौ जोङो फान्थाव थाइखा फिथाइ जोगोनार फिथाइ लाव फिथाइ बा बायदि बायदि फिथाइफोरखौ होनानै जोङो ओ मा होनो माला सुनानै मोसौफोरनो गानहोयो आरोखि आरो जोङो बिसिनो ओ फो
औ।
लगायनानै बिसोरो फोथा फुनदों ना।
खोनायाखिसै नोंथां एसे टावारा प्रब्लेम जाबाय। थावारा एसे प्रब्लेम जादों नोंथां।
जोंनाथ
प्रब्लेम जाबाय थादों नोंथां निया।
प्रब्लेम जादों नोंथां। नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों ना।
बेफोरबायाददि बाहायो आरो नोंथां नों खोनादों दा?
अ खोनानाया नोंथां एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन नोंनिया।
होम।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय। जाबाय नोंथाङा आंजों सम होनाय थाखाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।